औ खोनादों
खालामदों?
औ खोनादों नोंथां
मा खालामदों नोंथांङा?
अ आंङो दंङ नै ओरैनो
फ्रि दंङबा?
औ औ
ओ आंङो मोनसे टपिकनि सायाव रायज्लायनो होननासो फन खालामनाय जादों नोंथांखौ।
औ औ नोंथां देलाय बुंनायसाय मा टपिकनि सायाव रायलायनो?
टपिकआ माने दायोथ' जोंना दैज्लां बोथोर सोलिबाय थादों दा सोलिबाय थानाय था सारिनि सायावनो माने दैज्लां बोथोरनि सायाव सावरायनो होननानै आं नोंथांखौ कल खालामदों।
औ औ
ए ओ ओ माने बे दैज्लां बोथोरनि सोमोन्दै आं एसे फोरमायग्रोना होनोसै नोंथांनो।
औ औ जागोन।
औ जोंनिया जेरैबायदि बोथोराथ' गोबां रोखोमनि दङना बेनि गेजेराव दैज्लां बोथोराबो माने मोनसे जेरैबायदि मेसें दैज्लां बेबायदि जायोना दैज्लाङाव माने जों मा मा नुनो मोनो? एबा मा मा थासारि सोलायो होनना बुंङोल्बा दैज्लां बो थोराव माने जेन'खा माने फिथाइ सामथाइ बायदिसिना फिथाइ सामथाइनिफ्राय लानानै मिथिंगानि महर मुस्रि गुस्लायनायखौ नुयो माने। महर गुस्लायनाय माने जेरैबायदि बैसागो बोथोराव जेनेबा माने बिफां लाइफांनि महरा सोलायो गोदान गोदान बिलाइ खिलियो बेबायदिनो जोङो दैज्लां बोथो रावबो आबाद फोथार माने गोथां गो थां आबाद मावनानै माने समायना फोथारखौ नुनो मोनो नङा होमबा? गुबुन बोथोर औ बे आबादनि समायना रमायना सावगारिखौ जोङो माने जोबोद समायना नुनो मोनो जायखौ नायनानै माने गोसोआ माने गोजोननाय मोनो आरो।
औ औ
थिग बेबायदिनो आरो बे समाव माने फिथाइ सामथायाबो बे समाव माने जोंनि बोथोरनि थाइजायफोरखौ बुङो थाइजौ, खान्थाल, लि सु बेफोरनि जानाय बोथोराबो बे समावनो जायो। जिहेथु औ माने बे समाव गासैबो बे माने फिथाइ सामथाइखौ जानो हानाय जाना फैयो गुबुन बोथोराव बेफोरखौ। मोननो थाङा। बेबायदि थाइजौआथ' जोंनि माने थाइजौआ माने गा सैनिबो न'खर बा बोथोराव जोङो बेखौ जाखायो आरो साफ्रोमबो सुबुङानो। बेखौ जोङो गोथाङैबो जानो हायो बा जोङो गोमोन मोननानैबो जानो हायो आरो खान्थालखौबो बेबायदिनो। गोथां आरो मोननायनि उनाव जानो हायो आरो लिसुखौबो जोङो गोबां माने सुबुंफोरा न'आव गैयाब्लाबो थाइजौ खान्थालाथ' खायसेनि न'खराव थाखायो बा लिसुआ गैयाब्लाबो। जों बेखौ बायना जायो आरो बोथोरनि फिथाइ बा जानो नांगौ बा। जानो लुबैयो आरो। औ औ बेफोरखौ जानायखौ नुनो मोनो आरो दायोथ' माइ गायनाय सिजोनावथ' फोथाराव माने गासैबो ज' ज'यै खामानि मावलायनाय। खोथिया फुनाय माइ गायनायनिफ्राय लानानै ओंखाम- ओंख्रि ज' ज' मावनायखौ नुनो मोनो माने दायो बुंनो थाङोब्ला गामियाव जेसेबां सुबुं दङ माने गामियाव थाङोब्ला नुनाय नङा। गासैखौबो माने फोथारावसो लोगो मोनहै गोन बेबायदि जायो औ जोबोर मोजां नाङो। जयैनो माने ओरैनोथ' गामियाव रावबो रावखौबो दायोथ' बिदि रायलायनाय ओंखारनाय समा बयनियाबो गैया। नाथाय जों जयैनो लोगो मोनज्लायो लोगो मोनज्लायनायनि बोथोर होननांसिगोन आरो।
औ औ नंगौ।
औ बेबायदि फिन आरो जेरैबायदि अखानि सोलायनायाबो दैज्लांआव बांसिनै अखा हायो बा। बैसागुफोरावबो हायो अब्लाबो माने दैज्लां समाव माइ आबादनि थाखाय बा गोनां जानाय समाव हानायखौ नुनो मोनो आरो औ बेबायदिनो ओ बोथोराबो माने आथिखालाव सोलाय सोल' जाबाय थायो नांगौ समाव अखा हाया बा नाङै समफोराव हा नाय बेबायदिखौ नुयो दायोथ' अखानि गोनांथि अब्लाबो दा खायसे खायसे जायगा बा दाब दाब ओनसोलाव अखानि बहुद खम नुयो जायनि थाखाय माने आबाद मावनायाव खस्थ' जेबो जेंना जेंसिजों जुजिनांगौ जायो आरो दै मोनैनि थाखायनो औ बेफोर जेंनाखौबो नुयो नुनो मोनो अखा हायैनि आरो खायसे ओनसोलाव बांद्राय अखा हानानै जेरैबायदि गुवाहाटि बादि नोगोर बा जाय माने जायगाया एसे माने दैबाना जाथाव राव बेफोरो माने गोबां खहाबो जानायखौ नुनो मोनो दैबाना जानानै ओ सुबुंफोरा दुखु खस्थ'जों मोगा मोगि जानायखौ नुनो मोनो
नंगौ नंगौ औ
आरो बेबायदिनो गोबां माने दैज्लाङाव माने जोंङो नाफोरखौबो माने गोबां मोननायखौ नुयो नुनो मोनो आरो दै गोदानजों माने ना जावहैनाय बेबायदि ना गुरनो थांनाय आरो मैगं फोराबोथ' दैज्लां समाव गोबां मैथा जेरैबायदि बर'नि मोनसे माने गोथाव मैगं बे माने मोननो हायो मैथाजों ना आरो बेबायदिनो गोबां मैगं मैगं थाइगं जेरै जिंखा बल थाइबें
औ
मोननो हायो दायो औ बेफोर माने औ औ नंगौ उम दायोथ' बर'फोरा माने ना गुरनो थाङोब्लाबो ओ माजों जानो होनब्ला मैथाजों जागोन बेबायदिखौ नुनो मोनो आरो माने दैज्लांआव मेन बायदि मोनो आरो मैथाखौ
औ औ औ
दायो ओ बिदिब्ला नोंथांङा बे दैज्लां बोथोरखौ लाना माबायदि मोनदां बा माबायदि मोनो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ जागोन नोंथां औ बिदिनो नोंथां बुंनाय बायदिनो जे दैज्लां बोथोराबो मोनसे जोंनि बर' बा जोंनि ओ रायजोनि बा बर' माहारिफोरनि थाखाय मोनसे ओ बेसेन गोसा बा बेसेन गोनां बोथोर जे बोथोराव जोंङो माने जोंनि जानायनि थाखाय जे आबाद मावनांगौ बेखौ जोंङो मावनानै लायो जेरै जोंङो नुयो माइ गायनाय माइ गायनाय बोथोर जेनेबा बेयाव दुब्लियावनो थांङो बयबो जे लामायाव लोगो मोनलायनाया माने गामियाव लोगो हमलायनाय सम गैया बे समाव जे माने बयबो फो फोथारावनो हौवा जा हिनजावसा हिनजावसा जा हौवासा जा बेयावनो थांङो बेयावनो थांङो हौवाफोरा जेनेबा हालेवहैबाय आलि दानहैबाय खोथिया रोगाबाय ओमफ्राय बिदिनो हिन्जावसाफोरा बा हिन्जावफोरा बेयावनो खोथिया फुबाय बिनि उनाव माइ गायबाय बे आरोना दा बिदिनो औ ओमफ्राय जे बिदिनो माइ गायनाय बोथोर ओमफ्राय जे अखा हायो गोबां अखा हायो ओमफ्राय एखमबा अखाया हानांगौ समाव हायाब्ला हायाब्ला बिदिनो माइ गायनाय समाव बिदिनो गोबां ओ खैफोद बा जेंना जुजिनांगौ जायो जेरै नोंथाङा बुंदों बुंदोंमोन बिदिनो दैबानाफोर जायोब्ला बा जायनि हाया माइ गायग्रा हाया दलहायाव दङब्ला बिसोरहा माने ओम अखा हानायखौ माला नागारो बेखौ नेबाय थानांगौ जायो जेरै आ जि दिन बा बा दिन बिदिनो एसे गोसा सान्दुं दुंब्लासो बे दलहानि आ हायाव जोङो माइ ख गायनो हायो नाथाय अखा हाफ फुबाय थानायाव बिदिनो बोरियाव थानाय मे-माइ हाफोराव जुदि थाब थाब गा गायना लानो हायोब्ला बिदिनो ओ खायसे न'खरफोरना थाबैनो जोङो नांगोल जांख्रा जानायखौ जों नुनो मोनो। नांगोल जांगख्रा होनोब ब्ला बिदिनो जे मोनसे न'खरा माब्ला माइ गायखाङो आर ना बै दिनखालि बेनो नांगोल जांख्रा जायो। बे दिनखालि बिदिनो माइ गायनो थाखाय गामिनि आइजो बा गामिनि आ हिन्जावसा बा हिन्जावफोरा बिदिनो जयैनो लोगो लानानै बै न'खरनि न'आव बै न'खरनि हायाव माइ गायहैयो आरोना दुब्लियाव थांनानै बिदिनो बयबो लोगो लानानै माइ गायो। हालेवो बे दिनखालि आरो ओमफ्राय बिदिनो मोनायाव माइ गायनाय जोबनायखौ बा रंजानो थाख खाय बिदिनो जानाय हाबाफारि लानाय जायो बेखौनो नांगाल जांग गा होननानै बुङो आरो ओमफ्राय एजों लोगोसे बिदिनो नोंथाङा बुंलांदों बोथोरनि फिथाइ गोबां मोनो जेरै थाइजौ खान्थाल रैसु दा बेफोरखौ जोङो बे बोथोरावनो गोबां मोनजायो। आरो जोङो खाम जाब्लानो जोङो खान्थाल ओ‌ खान्थाल बा थाइजौ गोमोन थाइजौ गोमोन बेफोर फिथाइखौ जोङो जाफानो हायो आरोना बे समावनो आरो आ नोंथाङा बुंदों जे माने ओ जोङो लेसुफो खौ दानि समाव बारा मोननो थाङा थेवब्लाबो जोङो बायनानै जायो मानोना जोङो माने मोजां मोनो आर ना बे समाव जोङो बेखौ जानो थाखाय दा बिदिनो गोबां दैज्लां बोथोराव गोबां हाबाफारि मावनाय जायो आरो दा माने बयबो रावबो जिरायनानै थाया बे बोथोराव जोङो जेरै मेसें बोथोराव जोङो जोंनि माइ मोननायखौ नेनानै थायो बा जोङो माइया माला मोनगोन आब्ला जोङो माइखौ हागोन नाथाय बे दैज्लां बोथ थोराव जोङो रावबो जिरायनो समखौनो मोना दा औ अखा हाब्लानो जोङो माइ गायनाय माइ खोथिया रोगानाय बेफो खामानियावनो बेस्थ' थाजोबो आरो आरो बेजों लोगोसे दैद लिरनायजों बिलोफोरावबो गोबां नाफोर जावरिखाङो गोबां ना दावब खोबोयो बेयाव जोङो नुनो मोनो जे गथ' गथ' बा ए गथ' हौवासाफोरा बिदिनो बेयाव थांनानै ना बोनहैयो बोरसि दान्दा बा बिदिनो माखासे बेसादफोरखौ बाहायनानै बिसोरो नाखौ बोनो आरोना दा माइ गायनाय दुब्लि फोथारावबो माखासे ओ हौवासाफोरा बा माखासे हौवाफोरा बेयावनो लाङि बा माखासे जेफोरखौ सानानै बिनि नाखौनो अखानायै फुङावहाय ओंखामजों जोङो बे जानाय जानो मोनजायो आरो बिदिनो दा बे मैगंफोराबो नोंथां बुंनाय बादिनो मैथा मोनो दा जोङो जानायाव बिदिनो मैथाजों ना सामफ्रामबो मैथाजों नाखौनो संबाय थायो होननानै जोङो मा माखासे समाव जोङो बोराबनानैबो थायो आरोना जोंनि बिमाफोरखौ मानोना ना थाय जोंना माने बे समाव बेफोरखौ जोंङो जाखानानै लायाबाबो जाया आ ना मानोना उन‌ समाव बा गुबुन समाव गुबुन बोथोराव जोंङो बे बेफोरखौ जोंङो मोननो थाङा औ दा बिदिनो ना हमनायावबो बिलोआ जेला रानखाङो बेयाव गामिनि सुबुंफोरा जयैनो लोगो लानानै जोंङो बेयाव सावरि बायदियै जोंङो बेयाव ना हमनायखौ जोंङो नुनो मोनो दा औ बिदिनो ज लोगो लालायनानै ना हमो बिनिफ्राय बिदिनो नाखौ जयैनो माने एफा एफायै रानलायना लायो आरो। औ औ दा नंगौ ना औ दा होमब्ला नोंथां एसे माबाफोर बुंबावनोब्ला नोंथाङा दैज्लां बोथोरनि सायाव
औ औ नंगौ दा नोथाङा फोरमायजोबनाय औ नोंगौ गासिबो नंगौ नोंथाङा जाय बुंबाय औ दैज्लां बोथोराव बेफोर माने सावगारि बा औ माने खामानि दामानि मावनायखौ औ दैज्लां बोथोर बुंब्ला बेफोरखौ माने जाखांफैनाय मोनो आरो माने
औ औ
आरो नुनोबो मोनो बेफोरखौ औ नंगौ थारैनो माने दैज्लां बोथोरा जोंनि माने रानस्राव जाना थानाय बा मेसें थानाय फोर माने दा सिदोब-सिदोब माने मोजां आरो दै माने अखा मोनबाय थानायजों माने मोजां नाङो आरो औ दे बिदिब्ला नोंथां समा जाबाय जोंनिया औ बेखिनियावनो दोनथबाय
जागोन दे